खोनादों
ओम नोंथांखौ कल खालामनाय गुबै जाहोना जाहैबाय माने जों आबादनि बिथिंनि सायाव माने रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों आरो
औ औ।
दा आबादनि बिथि
औ दे।
मोजां खोनायासै आङो थाबथ खोनादों।
ओ नोंथांनि ओनसोलाव
औ।
मा मा आबाद मावगासिनो दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दासान्दै?
जोंनि बिथिंथ' दाथ' माइ बोथोर ना माइ गायनाय बोथोर दा माइ आबादखौनो बांसिनखौनो आं मावनाय नुनो मोनदों आरोना जेसेबां मानि आङो ओरै दुब्लि बारियाव थाङो दुब्लि जेसेबां मानि नुयो दा बयखौबो माइ आबादल' मावनाय नुगासिनो आरो ना माइ गायनाय बयहाबो दा माइ गायनायनि फुरा धुम जादों आरोना। माइ ओम ओरैनो बिदिनो मैगं मैला सोरबा सोरबा आबाद खालामो आरो बांसिनानो माइ आबादखौनो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आङो जोंनिथिंजाय ओरैनोथ' बायदि बायदिसिना आबाद बांद्राय मिथि खालामनाय जाया आरोना जों मिथिंजाय
औ नोंथांलाबो औ जोंनिथिंबो बे माइ आबाद बेजों लोगोसे जोंनिथिं माने बोरिनि आबाद मावो आरो जेरैबायदि दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरनि माने मैगं जेरैबायदि
औ
जिंखा लाव मे ओमफाय जोंना पथल लेस्रा बेफोरबायदि गोबां माने फानलौ बेफोर माने आबादफोरखौ दा गोबां मानसिया गायदों आरो औ औ नोंथांमोननिसिम
जोंनिथिंजाय बिदिखौ माने न'फ्राव एसे एनै गायनानै लायो आरो ओरैनोथ' ओरै लांदां फोथाराव बुरजा बुरजा बिदि आबाद खालामनाय जाया जाखिनि हायो न'आव एसे एनै मावनानै बिदिनो एसे एनै बेफोरबायदि माबा माबानानै जायो आरो इसे।
औ औ औ जोंनिथिं माइ आबादा खम बेनिफ्राय बेफोरबायदि उफेरा आबादा बांसिन जायो आरो।
अ जोंनिथिंजाय बुंनो थाङोबा माइ आबाद खौनो होननांसिगोन आरो ना जोंनिथिंजाय बांद्राय बेफोरबायदिखौ नुनो मोना आरो ना ओरैनो बेसरफोर फोनाय टाइमाव बेसरनि बेसरखौ नुयो आरो बेसर फोनाय आबाद खौ जेन'बा बेसर ओमफ्राय बैयो सिबिं बे बे गोरान आबादखौ नुयो आरो ओमफ्राय सबाय आरो ओरै गुजि दंना बेफोरखौ जोङो बेसरनिफ्रायथ' मिथिखायो मा मोनो जों बे सरनिफ्राय जेनेबा थाव फेरेदनानै माबानो हायो जोङो।
औ औ दा
मानो जोंना ओंख्रिफ्रानो जेबो जाखया नालाय गुबैयैयानो जोंना थावासो नालाय बेनिखायनो खालामो आरो सोरबा। सोरबा बेफोरबायदि आरो सोरबा सोरबा जोंनिथिंजाय मैखुन आबाद मावनाय नुयो। सोरखौबा सोरखौबा आरो ना खम होनबाबो साफा सानै मैखुन आबाद मावनायखौ नुदों।
बेबो माने मैगं आबाद गोबां मानो मावो आरो गावबा गावनि न'खरखौ माने बेफोर आबादनि गेजेरजों माने दा रांखावरि सिंङाव गोबां जौगाहोनो ओ जोब फोथांना लाखिनो ओं बेनि उनाव माने गावबा गावनि गथ' गथायखौ बायदिसिना मोजां बिथिङाव फरायहोननानै उम माने सोलोंथाइ होनो हादों आरो जोंनि माने जोंनि औ
आबाद मावनानै बेफोरबायदि गथ' गथ थायफोरखौ गावनि न'खरखौ मोजां सामलायनो हायो। बाथ' जों गाव गावाब गावनो गोग्गानोसो हानांगौ आरोना आरो आबाद मावनाया जोंनि थाखाय मोजांसो मानो होनोबा जोङो गावनो मावनानै गावनो जानो हायोबा। मोजां जायोना जेन'बा नोङो हाथायफोरनि बाजारफोरनिखौ बायोबा अबे मैगंआ मुलि होनाय जों उम बेफोरखौ सिनाय मोना ना बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोंहा गोबां देहायाव माबा जायो आरोना प्रब्लेम जायो। बेमार आजारफोर जायो औ थाब साब बिफानो माबा मोनो न'आव गायनायफोरा जाहैबाय जों मुलि होआ हासार होआ गावनो जेन'बा फ्रेस मैगं जाहैबाय नालाय ओंखायनो जानोबो गोथाव जायो बेफोरबायदि मैगङा आरो ना जेनेबा मुलि होयिफोरा आरो ओरैनोथ' मुलि होनायफोरा जेन'बा नोङो बाजारनिफ्राय लाबो सानसे दोनबानो सेवलांखायो रोमोलांखायो।
नंगौ
जेब्ला नोङो न'नि मैगंखौ खानानै दोन सानथाम सानब्रैबाबो जेबो जानो रोङा
औ औ दा आबाद बिथिङाव गोबां बाथ्रा मिथिबाय दा बेजों लोगोसे माने जोंना आबादाथ' बे जोङो बे जानाय जानायखौल'सो राय्लायबाय जेनेबा मैगं
औ मैगं आरो जुखाम आबादबो खालामनायखौ नुदों आरो आङो मानसिफोरखौ
औ औ दा बेजों लोगोसे जोंहा माखासे फिथाइ सामथाइनि आबाद बिफां लाइफांनिबो आबाद बेफोरबायदि खालामनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो।
औ औ फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव थ' दा जोङो दड्रागन फ्रुट होनोना मोनसे बे फिथाइखौ बिराद आङो ओ नुदों आरो आबाद खालामनाय मानसिफोरखौ
औ औ। दा बेफोरबायदिनो जोंहा फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव माने बे द्रागन नोंथाङा फोरमायनाय द्रागन फिथ बेफोरबायदिनो सोरबाबा रैमालि फिथाय सोरहाबा थाइजौ फिथाइ सोरहाबा सामफ्राम फिथाइ बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो द दानि मुगायाव खौ जोंहा गोनोखोआरि मुगा जाहैबाय नालाय
औ
बिफांफोरखौ फिथाइफोरखौ माने थाब थाबनो आरो माखासे फिथाइ थायहोनो हानाय माने जाबाय बेफोरबायदिनो गोबां माने जायगायाव माने दैथायहरनानै माने रां खामायनो गोबां औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां बिफांनिबो जेरै सोरबा राबार दंफांनि बागान
औ। आरो गय आबादबो बिराद खालामनाय नुदों जों दा गय आबाद थालिर आबाद
औ औ बेफोरबायदि गोबां औ
दा बैफोर माने फिथाइ सामथाइ दे बफोर फिथाइ सामथायाइखौ माने ओ गोबां माने गुबुन हादराव माने दैथायहरनानै माने
औ।
से माने गोबां रांनि माने जाय रांखौ जोङो हाबनो खामायनो हाया बेफोरबायदि रांफोरखौ बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो मोननो हादों होननानै बुंनो हायो आरो। दा जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव दङ माने औवानि बागान जाय औवा बागानखौ माने बिथाङा फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। दाथ' जोंहा औवा बिफांनि दामाबोथ' जोबोद खम माने बुजा बेफोरबायदि फाननानै माने गोबां रां खामायनो हायो आरो।
आरो जों औवाजोंथ' गोबां बुस्थु खामानि मावनो हायो। जेरै जोङो न' बानायनो हायो। सान्द्रि, संग्राय बेफोरबायदि ए हेबनानै बानायनो हायो गोबां औवाजों माने बुंनो थाङोबा संसारनि गासैबो बुस्थुखौनो खालामनो हायो। संसार जानायाव जा बुस थुखौ जोंनो नांगौ बे बुस्थुखौ जोङो औवाजोंनो बानायनानै लाजोबनो हायो आरोना न'निफ्राय लानानैनो हमना ला जोंनो सानद्रि, संग्राय बेफोरबायदि गाससिबो बुस्थुखौनो औवाजों बानायनो हायो
औ माने औवाया जोंनि माने बर' हारिजों सोमोन्दो थाफानाय मोनसे बेसादानो होनना बुं बुंनो हायो आरो जेरैबायदि गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माने दिनै सिम माने औवाया बर' हारिखौ माने ओ माने न'खर संसार एबा समाज दानायनि बेलायाव गोबां हेफाजाब होबोदों आरो होगासिनो आरो उनावबो होलांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
औ माने बे मोनसे आबाद मोनसे जोंनि थांना थानायनि मोनसे माबा नालाय बेबो जों बेखायनो बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने जोङो फिउसारावबो उनावबो बाहायलांनो हा जाबाय थाखागोनानो।
औ औ दा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिनै मावनाय आबादानो जाहैबाय माइ आबाद होनदों नोंथाङा न' औ औ नोंथांनि न'खराबो नोंथांनि न'खराबो माने माइ आबादा मावो नामा?
अ जोंहाथ' माइ आबाद मावनाय जाया
औ
अब्लाबो न' खाथि खाथियाव दङ आरोना माइ आबाद मावनानै जाग सुबुंफोर
औ औ औ
नोंस्राबो माइ आबाद मावो नामा?
औ जोंहाबो बेबादिनो बाहाय बारा गोबां नङा माने एसेल' मावो माइ आबादखौ बेनिफ्राय गुबुन उफेरा आबाद खौ बांसिनै मावनाय जायो आरो।
अ मावनानै जानो हायोबाथ' जों बयबो मोजाङानो
औ दा नोंथांनि ओनसोलावबो माने बेफोर आबादजोंनो गोबां जौगानाय मानसिफोरनि बिदिन्थि दङ नङा होनब्लाा नों
औ औ
दा नोंथां दा समाबोथ' जाबायानो माने आ उननि समफोराव माने मोजाङै खाबु मोनोब्ला माने मोजाङै रायज्लायबावसिन बेफोरनि बागैनो आबाद बिथिङावनो होन जोंहा बायदिसिना बिथिंखौनो माने उननि समाव माने जोङो
रायलायनो हागोन आरोना जों सावरायलायनो हागोन।
दा बेनिखायनो जोङो दिनैनिखौ बेखिनि सावरायनायखो बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै होमबा
औ औ दे
औ दे गोजोननाय थाबाय